हेलौ
क्लियार खोनादों ना
अ ओं क्लियार खोनादों
अ अ
बहा दं नोंथांआ
आंङो नआवनो
अ आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनि
ओ कुइसनानो जाबाय गोदोनिया आबहावा आरो दानि आबहावानि थासारिया माबायदि एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
माने इनभाइरमेन्टनि बागै आरो ना दानि थासारियाथ बाय लायबाय आगोलथ बहुत मोजां मोन बे गोदोनि आबहावाफ्रा एसे मोजांमोन आगोलोथ नोंङो गारि सुबुं अनजिमायाबो दा बुत बांनायनि सायाव बांदो। नोङा होमबा? आरो गारि मथ टराबो बांदो दा साफ्रोमबो न'खरनियावनो थायो होननाय रखम। आगोल गैयामोन दा बा थायो आगोल साइकेल थायोमोन। बेनिफाय आ उम उम बेनिफाय
सोरगिदिं बुंफबनायमोन आरो ना बिफां लाइफांजों आबहावाया मोजांमोन जोबोर।
मोजांमोन एनिफाय मान्थलि जोङो आगोलनि समाव मान्थलि मा होनखो ओ इमान देभेलपबो जायाखै इनस्ट्राकसारफोर इमान दाथ' नों बुहुत देभेलपमेन्ट जाबाय जोङो नङा होमबा? जों गोदोर गोदोर मा होनो इन्ड्रास्ट्रि लुदो कम्पानि लु खानाफोरा बांदो जायनि थाखाय ओ आब फावायावबो एसे एफेक्ट खोलैनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो। जोङो जेब्ला जों उ उन्दै उन्दैबा जोङो सिक्सटिन नभेम्बर जायोमोन ना? बे समावथ' नोङो सिक्सटिन नभेम्बर फोराव मार गोजाङोमोनथ'। गोजाङोमोन जोबोद गोजां दाथ' नोङो गोजाङानो होनजायो। नोंगोना ओ जों दा मथा मथ थि जोङो मथा मथि मास मोन्नैबा मोनथामल' गोजांङो जों सिक्सटिन नभेम्बरबाबो गोजांनायानो नोङा दा। उम आगोल उम गरमाबो रै माने बंफां लाइफङा ख-ख-खमायलांनो हमदो बेनिफाय जोङो दंफां लाइफांफोरखौ दानखांनानै गोदोर गोदोर इन्डासट्रि बानायदो सुबुं अनजिमा बांदो न' लुदो बिल्डिं लु दो माने इनि थाखायनो माने एसे आबहावायाबो एसे माबा जादो आरो जोंनिया। आगोलो जों माने फेस मोनोमोन आरो। दाबो जोङो ओ जोङो नायनो हायो नोंबो माला मालाबा एसे माबा खाम ओ एसे एनालाइस खालामना नाय नों। जोङो नै उनाव रङियाव थानानै एसे गरम मोनगोन नाथाय जेसेनो साहाखि थांगोन
उम।
जेसेनो साहाखि थांगोन एसेनो थान्दा मोनो ना? अ जायनि दारै जों बंफां लाइफाङा बारा।
ओम।
नों थांनाय माबाफोराव ओइ बगामाथि सकिफोराव थांनाय नोङो जि थान्दा आरो इसिनियाव थाबबो गोजाङो आरो थाबबो गरम जाया इसिनि जायगायाव। मानोना इसिनियाव बंफां लाइफांनि इन्भारमेन्टआ मोजां। आरो अक्सिजेना बारा।
बेनि थाखायनो आरो आरो दाथ' नोङो बुहुद नोङो पलुसनफ्रा माने थिग नोंला गोलो दा नों जेरावबो नोंनि मिडिसिन हासार बाहायनायनि थाखाय माने इन्भारमेन्टफोरा जों हावाफोरा गाज्रि जायोना जायनि दारै बार बार बेफोर बुस्थुफ्रा जोङो मेडिसिन होनायफोरा बारजों गोरोबनानै मानसिफोरखौबो एफेक्ट खालामो एसे।
औ हावाफोरा गाज्रि जायो।
उम।
बिदिनो प्लास्टिकफोरबो बांसिन बाहायोना प्लास्टिक बाहायनायफोराबो जोबोर आबहावाया गुबुं ले जायो प्लास्टिकखौ खावा मानसिफोरा एकदम गारो ओरैनो ओरैनो बेनि सायावबो आबहावाया गुबुंले
उम आगोलथ' जों आरो उन्दै उन्दैबा जोङो बोग्रिफोरखौबो खनखांनाबो जानो हायोमोन एख' माने मेडिसिनानो बाहायामोन आगोलाव जोङो। दा खेथि सेथि मावबा एख' मेडिसिन होन्नाय बस्थुआनो बाहायामोन अरगेनिक माने सबमोन आरो दाथ' नोङो एख' बुस्थुखौनो जाथावजाया होन्नाय रखम खनखांनानै ओइ रखम हानि बुस्थुखौबो
उम बहुद हासार हासार बाहायनाय जायो आरो बायदि नाङै बेसाद जेनेबा मुलि बांसिन बाहायो आरो दा दानि जुगाव
ओंखायनो जों एसे आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय जों दंफां लाइफांबो गायनांगो आरो गावबा गाव खौबो जों दायथ' लानांगो इखो नङा होमबा जोङो गभमेन्टखौल' जोङो सानबाय थाबा जे जोंखो साफ्रोमनिबो दायथ' इयो जों हायोबा जोङो स्कुल कलेज गासैयाव जों एवारनेस होनानै एवारनेसबो खामनांगौ आरो खुंनांगो जों आबहावाया जोंनि थाखाय माने माबायदि माबा खामदि इफोरखौ आरो दंफां लाइफांआ
औ बेजों लोगोसे जोङो फराफारिफोरावबो बे सोदोबफोरखौ सोनानै बा फराफारिनि गेजेरजोंबो लेसनफोराव
जेन मिथियो जायो बे जोंनो दि बंफां लाइफाङा मा होयो
उ दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि माने माइन्दआव बेखौ सोना होनो हाबा मोजां जे आबहावाया जोंनि थाखाय गोनांथार बिफां लाइफां गायब्लासो जोङो बारहावा मोजां मोनगोन आरो ना
दाथ' नोङो दिल्लीफोराव माने इसिनियाव माने थान्दा गरमबा गरम दानो सान्दुं दुंगोन दानो अखा होगोन ओरै जायो माने मा बारा सुबुं अनजिबा बांबाय माने गरमबा गरम दानो गरमबा मार गरम दाथ नोङो गरमाव इसिनियाव मथामथि बहुत फर्टि प्लास थांगोन
उ थाङो थाङो
फिसिनियाव बुस्थुआ माबाना इसिनियाव दंफां लाइफांफोरा माने द खम जा लांनो हमदो फारसेथिं आरो सुबुं अनजिमाया बहुत बांदो दिल्लीयाव आरो इन्डास्ट्रिफोरबो उआ इन्डास्ट्रिफोरबो दोङो गोदोर गोदोर दोङो बिल्डिं उ उम बेफोरनि दारैबो माने माबा माबा जादों जोंनिया मुत माने फं लाइफां थाथारनांगौ ओंखायनो गायनांगौ जेसे जायो एसेनो ओंखायनो बाथ्रायाव गैया होमबा फांसे दंफां दानबा दसथा लायनांगोन होनाय
औ औ जेरैबायदि जोंनि जोनोम सानफोरावबो बांसिन मानसिया जोनोम सानखौ ओरैनो हेगारलाबायो हा बेनि जायगायाव जोङो बिफां फांबासो गायनो मोनबा मोजां आरोना गावनि जोनोम सानाव बे मोजां जागोन आरो
मोजां जायो थाखाय मोजांबो गायनायाबो आरो ओम जोङो मोजांबो खामानि होगोन एसे जोंनो इनभारमेन्टनि थाखायबो नोङा होमबा हेल्प जागोन
औ औ
फावानि थाखायबो
उ ओरैनोथ जेनेबा आबहावायाव बार गुबुंले हा गुबुंले दै गुबुंले
अ मोनथाम मोनथाम रोखोमनि दोङो जोंनिया रोखोम आबहावायाव अ ओं
जोङो हा गुबुंलेफोरा नों जायनि दाराव माबाफोरावबो जायोलै बार गुबुंले हा गुबुंले बा मेडिसिनाबो एफेक्ट खामनाय बायदि नाङोलै आंनि बायदिब्ला
औ मिडिसिन
जाय मेडिसिन हास सारफोर बाहायनायफ्रावबो एसे हाफोरा एसे इबादि प्रब्लेम जायो जोङो दाथ' नोङो नुयो। जों आगोलनो जों उन्दै उन्दैबा माने बहुत फानसौफोर नुनो मोनोमोन ना बेफोर बुस्थुआ खमाय लांनो जमजोबबायथ नाफोराबो एसे ना आगोलनि बायदि माने बेफोर जाय हासार मेदिसिन बायनायनि थाखायनो एसे खमायदो बाय
उम खमाय खमाय।
दानि मानसिफोरा नों नुवाखै सब माने इमानलि आगोलनि बायदि स्ट्रं नंला। फिट नंला माने। जायनि दारै माने हावानि थाखायबो होनां सिगोन खायसे जानाय लोंनायनि थाखायबो जादों।
बांद्राय जानाय लोंनायावबो उम मुलि बाहाय जानाय लोंनायावबो मुलि बाहा बाहायनाय जायोना ओंखायनो बांसिन इसे गोदोनि बायदि। जेरै बायदि बोलो नांगौमोन बेबायदि बोलोआ एसे खमायलांनो हमबाय आरो।
फ्राव गाज्रि इमान खस्थ मावब्लाबो माने बहुत नङा होमबा। बहुत खस्थ' मावोमोनथ' आगोलनि मानसिफ्रा दानियाथ' नोङो टेकनलजिनि जुग। फैबाय बहुद इजिनि सायाव इजि जालांबाय जायनि दारै मानसिफोरा। दुलाबो जालांदो।
ओं ओं ओं थिगखौनो बुंदों नोंथाङा जानाय लोंनायनि सायावबो आरो बुहुत माने सोलायनाय नुबोदों आरो। ना गोदो गोदो बेलेग दा आरो बहुत माने। गुबुन हारिनि जाग्रा फोरखौसो मानसिफ्रा फल खालामो।
उम उम
जापानिस इफोरनि नुदोलस मम' करियानि बांसिन बाहायनाय नुनो मोनबो
उम उम आरो आं मिथिनाय बायदिब्ला माने मानसिया माने इमान फास्ट फुदबो जाना आरो फास्ट फुदाबो मानसिखौ एफेक्ट खालामो बाय। जों जोंनि मानसिफ्राथ' दा बुहुत माने इयंस्टारफोरा जोंनिया यंगेस्टफोरा बांसिन जोंनिया माने फास्ट फुड जानानै मोजां मोनो नङा होमबा‌?
अ फास्ट फुदआबो जों
मोजां नङा आगोलथ' बेफोर बुस्थु गैयामोननो मम' सावमिन ना जों उन्दै उन्दै थारबा उम बे उन्दै उन्दैथारबा गैयामोन गेजेर ससे बाय देरफुनायाव फैदों।
उम उम
बेफोर बायदि जायो आरो।
उम बांसिन बिदिनो टेक्न'लजि जौगा जोब्बायना दानि जुगाव।
दानि जुगाव टेक्न'लजिनिसो खामानि ना होनदो
अ औ औ गासैबो बिदियानो।
उम
जानाय लोंनायनि दगावबो एसे माने देहाफ्रा प्रब्लेम जायो आरो। जानायखौ एसे सेबलि खामनांगो।
सेभ खालामनांगौ आरो बोथोराबो जोंना गुदुंबा गुदुं
गरम बा गरम बेफोरनो एफोरनो जायनि दारै माने जोंनिया माने माने एसे इनभारमेन्टआ गाज्रि जालांबाय। गारि मटर पलुसन बांलांबाय सेफ गैला एफोर-एफोर एफोरनि थाखायनो आबहावाफोरा गाज्रि जानो हमदों आरो माने दानो गेजेर ससेयाव अखा हायो। बबेयावबा सान्दुं दुङो बेफोर आगोल खममोनथ' इसे ना? उम दानिया ससेयाव अखा अखा द दुंनानै हा ब
उ दसे सान्दुंबा दसेबा अखा ओरैबायदि जायो आरो।
आंथो होनो आरो माबामोन मा होनो एखो एसे थाब गोजांनायबो मोनोमोन जोंना? एखलो माने थाब गोजाङोमोन। गोजां बोथोरखौ बाय गोबाव मोनोमोन दाथ' नों गोजां बोथोरखौ थानाय बायदिखोनो ना
अ दसेनो गरम बोथोरबाथ' आरो थादोननो हाया ओरैबायदि दुंहाव सारियानो गोदोनि बादि एकदम फ्रेस माने बिफां लाइफ आं साया सिङाव जिरायनो मोनबा मोजां आरो ना।
आगोलना फ्रेस मोन आरो मोजां मोनबो मोजां मोन इनभारमेन्टफोराबो मोजांमोन से आगोल ओखायनो दा माने गोदोनि आरो दानि बुहुद फाराग आर ना गोदो माने जोङो बांसिन नेचारेलि खायसे बुस्थुफोरखौ बाहायोमोन। दानिया आरो जुगाव आर्टिफिसियेलनि जुग फैबाय आरो टेक्न'लजिनि जुग फैबाय इफोरनि फायबो एसे गोहोम खोख्लैदों जोङो नङा होमबा? आबहावाखौ दानिया बेफोरनो आरो दां दे होमबा ना जों नोंथां दोनथ'नोसै?
दे होनोमबा।